ओं खोना दों नोंथां।
खोनादो? है आंङो नै फोथारावसो फैलायबाय मा गरम जानायखाय।
औ दे।
माने नायनो फ फैदो नै बोरमाखौ फोथाराव होना लाबोदो बोरमा लाबोदो होनदो खोनादों दा औ नोंसा थिंलाय बोरमा गैया नामा बोरमाफोर?
दंङ नोंथां दंङ।
सौ बोरमा दंना गैया?
दङ मोसौबो दं बोरमा दं ओमफ्राय अमा दङ दाउ हांसो दंजोबो जोंंहानाव।
अ नै जाना माने दासो अखा हानायखाय माने फोथाराव लाबोदो नै बोरमाखौ।
औ बोरमा फाराम दं नामा नोंथांमोना?
बोरमाथ' फाराम बिदि एसे गैया माने बिदिनो आदथा नयथासो दं जाहानाव बोरमाया।
औ।
नोंसिनावबो थायो नामा ओजों नोंसिनथिं बिदि बोरमा फाराम बिदिनो अमा फाराम बिदिनो दाउ माबा फिनाय
औ दङ नोंथां माने जोंथिंजाय अमा फाराम बांसिन दंङ। ओमफ्राय मोसौआ मा अ मोसौ सौआलाय न' न'आव लायो आरो।
औ।
बेनिफ्राय बोरमाया ला बोरमाखौबोथ' फाराम लानायखौनो नुदों होमबा नोंथां जा बोरमा ला बोरमा फारामनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनोसै नामा?
औ सावराय जायो नोंथां। सावराय जायो नोंथां माने बोरमायाथ' मा होनो आंनि मिथिनायाव बिदि आरो ना नोंथां बोरमाया
ओं।
जों बोरमाखौ फिसिनो हायोब्लाथाय मा होनो फैसा मोनो दे
ओं बेबो मोनसे जिउनि राहा नङा होनबा गाव जिव औ माने ओ जिउआव माने मा होनो इदिखौ जिउनि राहा लामा ओ जिउनि राहा लामा नागिरनायाव नागि ओ जिउनि राहा लामा होननांगोन आरो। माने बो ओ नोंगौना नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां औ।
ओं बोरमा जोङो फिनानै रां आरजिनो हायो नङा होनबा।
हायो हायो हायो।
नंगौना नोंथां? ओं आरो बोरमायाथ' जोंहा गोबां बिबांनि खरस जाया नङा होनबा।
ओहो ओहो जाया जाया।
बोरमायाथ' मोनसे ओ बोरमायाथ गांसो जाग्रा जिबियारि नालाय ना।
औ औ।
खोनादोंना?
औ खोनागासिनो दे
ओमफाय जोंहा नोंथां ओं ओं होमबा नोंथां बोरमा फारामनि बागै एसे माबाफोर मिनथियो नामा नोंथाङा?
आङो आंनि मिथिनायाव आं बेखौनो ओ खोन्थानि नोंथां माने जों बोरमाखौ जोङो ओ आराम फिसिनानै बा सां मोनसे गायगोन बनायनानै जोङो बा बोरमानि फार्म थाग्रा जायगा जोङो बोरमानि थाखाय जों मोनसे न' बनायना दोनबा थाय जोङो फिसिनायाव बांसिन सुबिदा मोनो आरो। जुदि जोङो मोजां फिसिनानै जोङो बोरमाखौथ' एसेबां खस्थयै जोङो नायनांगौ गोनांथि गैलिया जोङो फोथारखौ बारियाव आरामसे गुम फैनानै बा मोजाङै दोनदाल होनानै जों दोनोब्लाबो बोरमानिफ्राय जोङो गोबां सुबिदा बा मामसे मुलाम्फाखौ जों मोननो हायो आ रो। जेरै जोङो मा मोनसे समाव जोङो बोरमाखौ जों फिसिनानै दोनोब्ला जों जेब्ला मा मोनसे जोङो बाहायनांगौ गोनांथि जायोब्लाथाय मा मोनसे बा मा होनो फंबायबा फिसाफोरनियाव जोङो फरायनायाव जोङो मोनसे बाहायनो गोनां ज जायोब्ला बा फैसा थाखाय एडमिसननि थाखाय हरनो गोनां जायोब्ला जोङो जुदि जों बोरमाखौ फिसिनानै दोनोब्ला जों बेखौ फाननानै जोङो बै हाबायाव बाहायनो हायो आरो माने फनायनि बेलायाव बा मामसे मोजां खामानियाव जोङो बोरमा बोरमानि फैसाखौ जोङो बाहायनानै जोङो जोंनि माने जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनो हायो आरो जे बोरमा फानोब्ला जों गोबाङै मुलाम्फा मोननो हायो जेरै जोङो मा ओ बोरमानिफ्राय जों गोबाङै मा होनो मासे मानै लायोबाबो जों गोबां समाव मा होनो बारा जोङो फिसाफोरखौ मोननाय जायो बोरमानि फाइ आरो बिदिनो जोङो मालाबा सम समाव आरो बोरमानि बे जों गाइखेरबो मोननाय जायो आरो दै नोंथां माने जोंनि मुलाम्फा मा मा मु मुलामा मोनो आं नोंथांनो आङो बेखौ फोरमायनाय जादों आंनिफ्राय जि मिथिगौ बिखौसो आं फोरमायदों नोंथांनो जोङो बोरमाखौ जोङो नोंथां जोङो बोरमाखौ जोङो फिसिनाय समाव सोरबा गोबां खस्थ'बो मोननो मोन मोनो माने मोननो होननानै सानो माने दैज्लां बोथोराव माने वबेबा जायगा लायै जायगा माने फोथाराव माने दैजों आबुं जानानै थायो बा लोमनानै थायो। जायनि जाहोनाव मा होनो, ओ बोरमाफोरा आदार मोनजाया जायो माने बैखौ खौ जोङो बोरमानो मा आदार होयोबाथाय बोरमाया जागोन बेखौ जोङो माखासे बिनि सायाव जोङो मिथिनाया थानायाबो मोजां आरो जोङो जेरै बिफां लाइफांफोरखौ बोरमाया माखौ जायो बेखौ जोङो मिथिनांगोन जे बोरमाया बेखौ जानो हायो बा बेखौ मोजां मोनो। मा होनो बोरमानि थाखाय जोङो मोजां सुबिदा होनो हानांगोन आरो जेरै दै दैज्लां बोथोराव दे लोमना थाजोबोबा दैज्लां बोथोराव माइ आबादफोरखौ मावनानै जायगा गैयै जायो बै जायगा गैयै जायगायाव जोङो ओ मा होनो जोङो बिफां लाइफांखौनो बोरमानो जोङो दाननानै बा आदार हिसाबै जोङो बे बिफां लाइफां मा मा माखौ जानाय जायो बेखौ जों होनो हायो आर ना नोंथां।
ओं ओं हायो।
बा बिनि सायाव नोंथाङा एसेबां मिथियाबाबो आंनो एसे फोरमायनो
फोरमायनानै होबाय नङा अ अ नोंदा आंनि बायदि ब्ला आरोना आङो जोंहाथ' जेनेबा बांद्राय दि फाराम खालामा बोरमानि बुरजा लानायनिखौ खोन्थानोसै आरो। माने ओम गांसो गांसो गोनां आरो गांसो गैयियाव खालामोबा जोंहा बोरमाफोरखौ गन्द्रा बासा‌ बानायनाय जागोन आरो ओमफाय इखौ बोरमा थानो थाखाय बैसां बानायो आरो। औवानि बैस ओं औवानि बैसांबा माबा ओमफाय बे बोरमायाथ' गांसो जायोना? ओमफाय गांसो बारा मालाबा थाइमाव गैयाबाथाय जेन'बा बे बे ओ इ आदार सरखारनि दाना सरखारनि आदार बा उम बानायनाय आदारबो दंआरो बोरमानि भिटामिननि थाखाय। ओ ओं नोंगौना नोंथां नोंथाङाथ' एसे मिन्थिखागौना होमबाबो आं बुंनोसै आरो दै इनिफ्राय ओ बेफोर माने दानाबो होनाय जायोआरो जेनेबा बायनाय दाना आरो ओमफाय बोरमायाथ' गांसो जा खायो नङा होनबा। ओमफाय गांसोजों लोगो से दंफां बिलाइफोरखौबो जाफायो नङा होनबा।
औ
ओमफायो बोरमाया जोंहा दैबो लोङो आरो।
औ लोङो लोङो औ
बोरमाया बुरजा बिबांनि जायोबा जोङो बोरमा फारामनिखौ नुदोंआरो आं बोरमा फारामखो खोन्थानोसै ओमफायो बेखौहाय आइथिं गोजा बा जेनेबा अबेनफायबा दाबसे बा जेनबा अबेनफायबा दाबसेनिफाय फैबाय ओमफाय इखौ डायरेक्ट गादेराआरो बे सिङाव बोरमा थानाय जि न'आव बा ओं बोरमा थानाय न'आरो जायगाफोरावहाय ओरैनो हाबो आरो बोरमाफोरखौबो जेनेबा बिसिनि ओ बारग्राफोराव पटासफोर लगायनानै दोनो आरो जोंहा दैजों। जेनेबा ओ जिउसाफोरा थांफानानै जाहाथे बोरमायाव बेमार जाया नोंगोना ओं ओमफायो इदिनो खालाम ओं बोरमाखौ इदिनो खालामो आरो ओमफाय बोरमानिया आरो खिया जोंहा हासारबो जाबावो आरो।
ओइ नों नों बुंनाया नोंगौ बोरमायानि माबाखौ जों हासारबो खालामनो हायो औ।
औ जायो। बे हासारखौथ' जोंहा गोबां खामानियाव बाहायो नङा होनबा? बोरमानि हासारफोरखौबो आरो गोसो जायोबा जोहा बोरमानि गाइखेरखौबो साहफोरबो लोंनो हायो आरो गो सोबा आरो गोसोबा लोंजाबा लोंबथाय लों जायो आरो
आंबो लोंखांबाय गोदो उन्दै समाव औ
आरो बेथ' जेनेबा मा होनो बोरमायाबो जोंहा एसे गोबां ओ एसे गुबुन गुबुन नामनि दंआरो माने बोरमायाबो एसे फिसा जाद दङ' बेयो इदिनो थाखायो आरो
औ औ नोंगौ
गिदिरा गिदिरैनो एसे गिदिर जाद दंआरो ओमफाय जों दा फिबाय थानाया लकेल बोरमाना मा होनो आं इदिखौबो मिन्थिया आरो
औ औ लकेल बोरमा बिदिनो बोरमाया नंगौ नोंथां बोरमायाबो गुबुन गुबुन दङथ'ना बिदि बेलेग जाद जाद दङ गिदिर
ओं ओं माबा राम बोरमाबो दं आरो ओं राम बोरमाया गोजौ गोजौ खोमा फायला बायला जागोन आरो ओमफ्राय आरो नोंथां बोरमानि खालाराबोथ' एसे गुबुन दं आरो बांद्राय गैयाबाबो आं मिनथिनाय खाालार आं नुनाय ब खिन्थानोसै आरो गोसोम गुफुर ओ गोसोम गुफुर फाख्रा ओमफ्राय एसे जाथिहां बांसिन आं बे खाालारखौ नुनो मोनो आरो बोरमानिखौ
औ आंनिबाबो औ आंबो औ
थाबो नुदोंना
औ औ नुदों नुदों जानाव नोंथां माने जोंनाव बांसिन ननै गोसोम आरो गुफुराल' दं नोंथां
अह
औ
ओमफ्राय बोरमाया जेनेबा बोरमायाथ' गांसो जाग्रा ओमफ्राय बोरमाखौ जेनेबा हगारबाथाय बोरमाया एसे मोजां साइस्थ'सिन जायो आरो
औ औ नंगौ नंगौ नों बुंनाया थिगानो बोरमाखौ माने उदाङै हेगारना होयोब्लाथाय गांसो बासि बासि बा मोजां मोजां जानानै पस्टार जाबाय थायोब्लाथाय मोजां नुजायो आर ना
ओं जायो ओमफफ्राय आरो जोंहाथ' बे बोरमाखौ फानबाथाय जों फैसा मोनो नङा होनबा बेनि थाखाय एबा आरो जों बोरमाखौ बेदर जायो बेदर जायो फानबाबोथ' फैसा मोनो नङा होनबा? जोंथ' बेखौ जाग्रा हिसा जेनेबा जाग्रा हिसाबै बायो आरो बेखौ बुथारनानै बेदरखौ जायो आरो जेनेबा जाग्रा हिसाबाव
औ बेनिफ्राय नोंथां माने जोंनियाव औ औ बोरमानि माबा दामाथ'
ओं गोबां रां आंहाबोथ' बोरमाना गोबां जाबाय आरो
औ नंगौ नंगौ
बोरमाया बोरमा फिसिनानैबो जोंहा जिउखौ खुंनो हायो आरो बिदिनो औ ओमपाय गाव जेनेबा बोरमाखौबाबो गावनि नांगौसेबांखौ जोथोन लानो हानांगोन आरो मानसिया
औ नोंगौ नों बुंनाय बायदियानो
ओं नांगौसेबांखौ जोथोन लानांगौ आरो
औ जोंथ' माखासे बाथ्राखौ जों सानैसो सावरायबाय गोबां मिथियैफोरखौ जों माबायदि बोरमानि सावराय बोरमा खौ माबायदि फिसियोबाथाय मा जाफुंसार जानो हायो बा बोरमायखौ जोङो मा मा आदारखो होयोब्लाथाय मा आरो बोरमाखौबो जोङो उदाङै हेगारबाम बां सिनि माने फुस्थायैबा मोजाङै जा बोयो होनना जों मिथिबोबायना नोंथां औ
बोरमा ओमफाय आरो बोरमायाबो मालाबा बेमारफोर जानो हागौ आरो नोंथां बे बेमारफोरखौबो ओं बे बेमारफोरखौबो नायनो थाखाय जोंहा भेटेनारि डाक्टारनि गोनां जागोन आरो
औ औ नंगौ नोङो माखासे बाथ्राखौ औ औ मिथिजोबखायोआनो औ
थों बे जेनेबा बोरमाया दैयाव बारा थानो हाया आरो इसोरो एसे गोरान जायगाफोराव थाग्रा बारि बेफोरो न' फिसिनाय जेनेबा न'आव फिसिग्रा जिब आरि रेब फाय गोरान जायगायावसो थायो आरो इसोर बागिसेयाव थाया आरो इसे सोरो गिसियाव थानो हाया आरो इसोरो बांद्रा अखाबो सिजानो हाया रो माने खम बिबांनि ओं अखा आरो सानदुंखौ
दे होमबा ना नोंथां औ दे
ओं दे दे दे होमबा दोनथलायदे